औ नोंथां जागोन औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां दायै?
बर्थमानथ' मावथ'वाखैबा। खोनादोंना नों?
हेलौ औ एसे बेब्रै बाब्रा खोनादों।
अ नेटवर्कनि औ जानांगौ एसे इसु जादों खोमा नेटवर्कनि।
अ खबरफोरालाय माबोरै नोंथां, थिगानो ना?
औ मोजाङानो बर्थमान।
औ ओमफ्राय ओंखाम सोमखाम जाबाय नोंथां?
जाबायमोन नोंथाङा जानायाथ'। खाम जाखांनानै दा बावैसो जाखां जिरायना दं हो
मा ओंख्रि जाखो ओरैनो?
ओंख्रिया अमाजों आलुमोनलै नोंथां। अमा बे आलुमोन औ एसे गोथावनो नोंथां बायदिनो
औ दा नोंथांनो आङो फनखौ मोनसे खार'नावसो हरनो जादोंमोन
अ देनाय बुंनाय नोंथां बुंजागोन दे
दा नोंथाङा फ्रिबा आङो बे खार'ननि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों फंनैसो
औ औ दे सावरायजागोन दे नोंथां आंबो ओरैनो जाखांनानै जिरायनासो दंखायो नालाय
अ दा नोंथाङाबो फ्रिबालाय सावरायलायनो हासिगोन अब्लालाय ओ आइद देयानो जाहैदोंमोन आङो नोंथांजों हाय ओ औवानि सोमोन्दैसो सावरायनो नागिरदोंमोन फंनैसो
अ
औवखौ औवाखौ जों अबाव बबाव बाहायनाय जायो बा मा मा खामानि होयो बा बिनि बायदिसिना बायदिसिना औवानि आरो
औ औ दे सावरायजागोन दे
औ ओम दा औवाखौथ' जेरावबो मोननो थाङोना नोंथां ओ गामिनि जानला टाउनफ्राव खम मोनो मोननाया अब्लाबो औवानि ओम औवाखौ जोङो बिरादनो माने नुनो मोनो जेराव मेराव बुङोब्ला गामियाव बांसिन नुयो दा औवानि जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि बानायनो हायो माबा माबि दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जों औवाखौ मायाव मायाव बाहायनाय जायोबा बिनि ओ इउजेसखौ
औ जागोन दे नोंथां आं बिदिब्ला फोरमायलांसै औवाखौ मा मा जों ओरैनो सरासनस्रायै मिथिनाय मा मा खामानियाव बाहायो बेखौ खिन्थाालांसैआं आं मिथिनाय खिनिखौ नोंथाङा
दा औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि मोनसे मानसिनि जोबोद एंगार हायै जिउनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं माहारिया ओ औवाखौ बाहायबोगासिनो दं आरो खामानियाव जेरै नोंथाङा सोंनाय मथे मा मा खामानियाव बाहायो होनना सोंबायनालाय नोंथाङा फार्स्टआवनो जोङो गिबियावनो बुंनांगोन ओ औवाखौ जोङो न' लुनाय खामानियाव बाहायो जेरै औवानि ओ जेनला दानखुनानै जोङो न' लुनाय जायो आरो बेबायदिनो न'नि खुन्थिया खामसालिनि खुन्थिया बेबायदिनो ओंखाम संग्रा न' न'मा न' बाख्रि बायदि रोखोमनि जोङो जोंनि ओनसोलावहाय औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव जोङो फ्राय बांसिन सुबुंफ्रा औवाखौनो बाहायनानै ओ थानो थाखाय न लुनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बिनि अनगायैबो ओ सुबुं माहारिया गावसोरनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायनाय जेरै मैहुर खालामनाय बा ना गुरनाय बायदि रोखोम हाबाफारि हालेवनाय बायदि रोखोमनि जि खामानि सानफ्रोमबोनि बैफोर खामानिफोरावबो माखासे औवाजों बानायनाय आइजें आयलाखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला खदालनि बिखुं ओ नांगोल जुंगाल बायदि रोखोम आरो आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा जेरै जेखाइ खबाइ आरो गिसिब खादा गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आइजें आइला बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओ औवाजोंहाय आरो आरो बेजों लोगोसेनो ओ बि सिना उन्दुनो थाखाय बैसां बानाय बानायनायबो जों नुनो मोनोमोन आरो माइ लामनायाव जि बाहायनाय दाहारा बेखौबो जों हौवाजोंनो हेबनाय आरो बेजों लोगोसेनो ओ सुबुङा हालौवनाय एबा आबाद मावनाय समाव ओ गावखौ सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय ओ जि खफ्रि बाहायोना बे खफ्रिखौबो जोङो औवाजों हेबनायखौनो नुनो मोनोमोन आरो बेबायदि आरो ना दा आङो बेखिनिखौनो बुंग्रोनाय जाबाय
औ आ औ औ औ दा नोंथाङा जोबोद मोजाङै फोरमायना होबाय आं दा बुहुद सोलोंथि मोनबाय नोंथांनि फोरमायनायनिफ्राय गोबां रोंबाय आं दा नोंथाङा माबाफोर सोंगोन ओ नामाथाय
औ नोंथां दा जिहेथु आङो गामि ओनसोलनि आं मखबोनाय माखा से जि बाहायनायफोर बुंनो थाङोब्ला बियो गोदो गोदाय बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावबो दङ बारु औवानि बाहायनाया खम जायाखै दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बैफो फोर आं मखनायफोरनि बागै ओ नि अनगायैबो आरो मा मा खामानियाव जों औवाखौ बाहायनाय जाबावो नोंथाङा एसे फोरमाय हाबावगोन नामा
अ ओ नोंथाङानो दायो फोरमायखाबाय बांसिनखौनो जे जों मा मा मा मायाव बाहायनाय जायो औवाखौहाय नोंथां बुंनायाथ जोबोद सैथो गोजा जों बेफोरखौ औवाखौ बि दि बिदियाव बाहायनाय जायो दा आंबो माखासे फंनैसो बुंनो नाजानोसै औवाखौ जों मायाव मायाव बा मा मा खामानि बा बिदिनो जोङो औवाखौ ओम ओ बिजनेस बायदि खालामनो हायोना हाया आं फोरमायनो नाजानि उम दाथ नुनो मोनदों नोंथां ओ जे बिदिनो गिदिर गिदिर फेक्टरि बा बिदिनो ओ खुलिगासिनो दं जोंनि टाउन सहराव
औ नंगौ
बांलांगासिनो दं फेक्टरिफोर खुलिनाया दा जोंथ' बे जेराव जोङो लिदोना ओ फावथेनजों लिरो जेराव बेयो कपि होनना बुङो जों बेखौ ओ बिबो बे कपियाबो जोंनाहाय औवानिफ्रायसो बानायनाय जायो नालाय दा औवानि दिमान्डाहाय गोबां माने जोबनो थाङि माने औवाखौ जोंनो नांबायानो थागौ नांबायानो थागौ नांबायानो थागौ आरो औवानि दिमान्डआ खमायनाय नङा बायदि बे मोनसे जाहैदों आरो बाथ्राया
औ नंगौ नंगौ
दा जोंनि संखियायाबो बांलांगासिनो दंना ओंखायनो जोंना फरायसा फरायसिफोराबो बांलांगासिनो दं दा जोंनोथ' फरायाबाबो बयनोबो नांगौ जाहैदोंना मोनसे बे दिग्रा बुस्थु जे क्रिम कफि बा मा होनगोन बेखौ
बहि खाथा होननानै बुङोना जों जायखौ
दा बेखौथ' औवा नङाबाथाय मोननो असम्भब ना बेथ' औवानिफ्रायसो जायो दा औवाखौ ओ गोबां गोबां ओ टाउन सहराव साप्लाय हरनाय जायो बे जिनिसखौ बानायनो जे जों बेखौ ओ दिस्टा बहिबो ओ होनो बा कफिबो होनगोन ओरैनो बेखौ बानायनाय जायो माने औवानिफ्राय
नंगौ नंगौ नंगौ
फोरा दा मानसिफोरा ओ गरसे गरनै इनकामनि थाखायब्ला ओ बिजनेसखौनो हमना लादो
औ
औवा बुरजा गायना लायोब्ला बिसोरो बे औवाखौ दानफायनानै हरनो हागोन बिदि फेक्ट'रि गिदिर गिदिर फेक्टरिफोराव बिदि बहि सहि बानायनोहाय
औ
आरो औवाखौथ' जोंना नोंथां बुंनाय बायदियानो ओ जे औवाखौ जोङो न' लुनायाव नांगौबा बिदिनो बिल्डिं सिल्डिं लुबा फाउन्डेसन उथायनायावहाय गोनांथि बहुद औवानि औवा गैयाबा जानाय नङा बायदि बियो ओ न' लुनायाहाय बा बिल्डिं लुनायाहाय
औ
औवाजोंसो जों सुंथायो नालाय बिल्डिं मोनसे बिल्डिं लुब्ला बा मा लुबा बा जोंनो औवाखौ ओरै खा थाबनानै गाखोनो नांगौ गोजौ गोजौ ओ थालाखौ लुनो बिदिनो बायदिसिना माल माथा रोगानो ओरै बिल्डिं गोजौआव औवाजोंसो जों गाखोनानै जोंनो रोगानो हागोन नालाय बिदिनो सापर्ट बायदि सुंथानानै जों बानायो मोनसे जेब्ला जोङो बिल्डिं बा फाउन्डेसन उथायबा दायो आङो ओ मोनसेबो ओ मोनसे ओ बाथ्रा गोसोआव फैबावदों जे जों औवाखौहाय बिदिनो गामिफोरावहाय फिसा फिसा फांसन एबा इदिनो प्रग्रामफोर जाबा जोङो ओ ओ मा पेन्देलबो जों लुनो हायो गामिनि खुला जायगाफोराव पेन्डेल लुनानै जों बेयावनो गामिनि फिसा फिसा फिसौ फांसन एबा प्रग्रामफोर जाबा जोङो खुंनो हासिगोन औवा औवानि मददजोंनो
औ नंगौ नोंथां।
सिगोन इदिनो टिरपाल बा इदिनो जि थि सोंनानै जोङो मोजां पन्देल बानायनो हानाय सुबिदा जायो औवाजोंहाय
औ नंगौ
दा आङो बेखिनिखौनो बुंनो सानदोंमोन।
औ नंगौ नोंथाङा बुहुत माने मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय। दासिमबो जोङो औवानि बाहायनायखौ नुयो आरो। आरो हयथ' औवानि बाहायनाया उनावबो थाबायानो थागोन आरो खमायनायथ' जानाय नङा बांलांबायसो थागोन आरो। जे औवानि बाहायनाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्रायबो आंबो गोबां बाथ्रा सोलोंनो हाबाय। समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोलोंथि लानो हाबाय नोंथां। दा आंबो बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथां दे गोजोन्थों।
औ जागोन दे नोंथां औ गोजोनथों।